औ नों
नोंथाङा खोनादों ना।
औ नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरहरनाय थाबाय नोंथां।
औ।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दं ना?
औ दं नोंथां।
औ सोलों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ सोलोंथायाथ' जोंनि जिउआव जोबोद गोनां नङा होमबा नों गोथां सोलोंथाइ नङाबाथ' जोङो जिउआव दावबायनो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन आरो सोलोंथाइजों लोगोसेसो जों माबा मोनसे खामानियाव आग बारायनो हायो एबा आगान सुरनो हायो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लााथ' जोङो जेबोआनो गैया। जोंनि जिउआ खोमसि होनाय बायदिसो आथिखालनि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाबा जों जे जेरावबो दावबायनोनो हाया आरो ना।
औ नोंथां।
औ हादर बेंखननायनि थाखायबो जोङो सोलोंथाइ नांगोन गासिबो खामानिनि थाखाय जों सोलोंथांनांगोन बेसे जेरै डक्टर जानो मास्टर जानो दखाननि जानो गासै खामानियावनो आबादारि जानो गासैयावबो जों सोलोंथाइ नांगौ जाहैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ सोलोंथायाइथ' जाबाय मानसिनि जिउआव बेजों जाय सासे मानसिया गावखौ सासे सुबुं सम्फद बानायनो हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों नो सेया जिउआव दावबायनायनि अनगायैबो हादर दावगानायाव गोबां आयदा होयो आरोना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया बुहुमनि मिथियै बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनो हायो एबा संदांनो हायो नोंगौना नोंथां।
औ नोंथां।
औ आङो जेरै जानबुंखौनो बुंग्रोनोसै। जानबुं गैयाम जानबुं जानबुंखौ जोङो थुनो रोङामोनब्ला बे जों गावजों गाव रायज्लायनो हानायाथ' गोब्राब जागौमोन। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों नाम्बार सिनायो नाम्बारखौ जों सिनायाब्ला आरो बि सोरबाफोर जेनेबा जोंनो नाम्बारखौ सेभ खालामना होबाय बिनि नामाव लेरना होबाय जों बेखौ बे खौबो नागिरनानैसो जोङो सुनानैसो जों हरनो नांगोन अब्लासो जोङो बे जायनोबा जों हरदो बेनो फना नांहैगोन बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो सोलोंथाइखौ जों बोरै आगोलनिफ्राय सोलोंबोदों होनब्लाथाय जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो मोनो मानो होनबाथाय जोनोमगिरि बिमा बिमा बिफायासो जोंनो गिबि सोलोंथाइखौ होग्रोयो। बोरै बुङोबाथाय जोङो हे जोंखौ सोलोंथाइ होनोब्लाथाय बेखौ जानाङा बेयाव थांनाङा बेखौ दांनाङा बिफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बेयो गाज्रि बेयो मोजां बेखौ जोङो बिमा बिफानिफायनो सोलोंनाय मोनो आरो जोङो जेरै जोङो राव बुंनायनिफ्राय राव बुंनायाबो मोनसे सोलोंथाइ गोल्लैनि समाव जों राव बुंनो रोङा जाहैयो बियो जों नि थाखाय गोदान सोलोंथाइ जाहैयो जोङो रावखौ बुंनो सोलोंग्रोयो गावनि असे बिमा जोनोमगिरि बिमा बिफानिफ्रायसो जोङो राव बुंनायखौ सोलोंग्रोयो बे मोनसे सोलोंथाइ आरो जोङो बिदिनो सोलोंथाइखौ बिमा बिफानि लालांनानै बिनि उनाव जोङो देरहैबाथाय जोङो थाम नङाबाबो खायफा ब्रै नङाबा बा बिदि बोसोरसोआव जोङो स्कुलाव थांनाय जाहैयो आरो नोंथां बिदिनो एल के जि इउ के जि बिदिनो उन्दै समनि क्लास थानाय जायो नार्सारि गिबि बिबिथराइ गि बि बिथ'राइ बिदिनो थांनाय जाहैयो नङा होमबा नोंथां
उम
बेयाव जों सोलोंनो मोननाय जायो ए बि सि डि अ आ क ख आरो बिनि आ महरफोरखौ बेखौ जोंनो गिबियावनो सोलोंनाय जाहैयो एजों मा थाङो बिजों मा थाङो गासिखौबो फारसेनिफ्राय आरो आखर दाजाबनाय आखर मिलायनाय बेफोरखौ जोङो उन्दै समनि सोलोंथायाव बिफोरखौ लानो मोननाय जाहैयो। आरो सोलोंथाइखौ बुङोब्ला बे सोलोंथाइ होग्रायाबो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन अब ब्लासो जोंनो सोलोंथाइ होनो हागोन बिनि थाखायनो जोंनि थाखाय जोजोबोद गोनांथि सोलोंथाया आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों आरो जेरै जोङो गुबुन जगायाव हान्थियोब्ला गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइ नङाबा दावबायनो हाया। जेरै जों जानबुंखौ थुनो रोङाबा फन खालामनानै जोङो जानबुंजोंसो जानबुंनि गेजेरजोंसो बेयाव दावबायनो थांनांगोन बेनि बेयावबो सोलोंथाइ नांगोन नालाय दावबायनो थांनाय समाव जोङो बास गारि ट्रेन एबा गासि जि गारिफोर दङ खारनाय बिजि थाङोब्ला जोङो बेयाव जाखा जाखाजों थाङोब्ला जोङो बियाव जागानि नाम नुनो मोनो मा जागायाव जों मोनहैब्ला ओंखारनांगोन बेखौ जोङो मिथिनांगोन गावनो बेयाव सोलोंथाइ नांगोन सोलोंथाइनि गोनां थि दङ आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' बिखौ जोङो जागाखौ ब थांनांगौ मा लेरनाय दङ बेयावनो ओंखारनांगो बेखौ मिथिनाय नङा आरो जोङो ट्रेन ट्रेननि टिकिट बुक खालामनो गोनांबा जोङो आगोलावनो जों सोलोंथाइ नांगोन अबाव अबेयाव जों टि ट्रेननि टिकेटखौ मोननो हागोन बोरैहाय खालामनो हागोन खैथायाव जोंनि ट्रेना खारगोन थांनो हानाय जायैगोन आरो अबे स्टेसनाव जों ओंखारनांगोन बेयावथ' गासैयावबो बर्ड थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ
स्टेसन बाय स्टेसन बेयाव भर थाखायो मोनसे बेयावसो नायखांनानै जों ओंखारनो रोंनांगोन बेखौ बेनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ गोजान लामा हान्थिनो जोबोद गोब्राब जाहैगोन सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय आरो जोङो जेरै सासे डक्टर जानोब्लाबो सोलोंथाइ नां सोलोंथाइ लाग्रोबासो बे सासे बेमारिखौ नायनो हागोन आरो नायनो हायोब्ला नायनो हायोब्लासो जोंनि बेरामा हामगोन आरो जायबा नायजानो थांगोन बेयाबो सोलोंथाइ थानांगोन अबाव हाबनांगौ बेे सेेम्बाराव थांनानै डाक्टरखौ हम लोगो हमहैनांगौ बेफोरखौ मिथिनांगोन मा बेराम जादों बेखौ खोन्थाना लानो रोंनांगोन आरो जोङो सासे डाक्टर जानोब्लाबो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन नालाय बियो अबे रोदायाव बे बिजिखौ होबाथाय मा खामानियाव फैगोन मा मुलैया बिनि मोदोम मोदोमाव मिलायगोन गुबुन मुलिखौ होबाथ' बेयाव रियेकसन जाहैनो हानाय नालाय उल्था बेनि साइद साइद बेमार जाहैनायानो साइद इफेक्ट माने साइडनि बेमार जाहैबाथ' गुबुन मुलिया मिलाया जाहैबाय थैजों मिलायनांगौ नालाय बिजि एबा मुलिया बेखौ मोजाङै नायनांगोन नङाबा बेहा सासे डाक्टर जानायनि जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन मोजाङै अब्लासो बे सासे बेमारिखौ नायफिननो हागोन नोंगौना नोंथां
औ
औ एक्सराइ मिचिं एम आर आइ मिचिं चि टि सेन चिटि चिटिक्स सिटिस्केन मेचिन बेफोरखौ जोङो माबा सालाय जेनेबा माबाय दि बाहायनांगौ बेफोरखौबो रोंग्रोनांगोन नालाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो डाक्टराबो सोलोंनांगोन। अब्लासो जों बेमारिफोरखौ महाबा बेमार जानानै दङ' बेनि खर' आथें आरो आखाइमफोराव बेमार जाना दङबा जोंनि आखाइ बायनाय जाहैयो बेयाव जोङो एक्सराइ खालामनासो नायनांगौ जायो नालाय बे डाक्टरा जोंनि नायनो नायनो हानांगोन अबे आखाइया बायनानै दङ बे हाराया बायनानै दङ सोलोंथाइनि गेजेरजों बि डाक्टरा जोंखौ नायनानै जोंखौ फाहामनो हागोन नंगौना नोंथां औ सासे दकानि जानोब्लाबो सोलोंथाइ नांग्रोगोन बेनि नामा मा लिरनाय दङ बेखौ नायग्रोनानै लानो रोंनांगोन नामखौ मुलिनि ना माने मुलै सरि फार्मासि होबाथ' बेखौ मुलिनिखौ नांखागोन आरो गुबुन दखान होयोब्ला बे मालनि मुंखौ रोंनांगोन बुंनो रोंनांगोन फरायखांनो रोंनांगोन हिसाब रोंनांगोन अब्लासो जों दखान गंसे बहायनो हागोन। नंगौना नोंथां? नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना नोंथां सोलोंथाइनि सायाव?
औ नोंथां। बिदिनो जोंनो सुबुं माहारिफोरनो सोलोंथाइया गोनांथार जायो नोंथां। बिदिनो सासे सुबुंनो थाखाय सोलोंथाइ गैयाबा सासे सुबुङा दावबायनो एबा हान्थिनो ओ थाखाय जोबोद गोब्रो गोब्राब जायो नोंथां। बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा मेगन थानानैबो खाना बायदिसो जायो आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो सोलोंथाइखौ गिबियावनो बिब्दिनो फरायनो रायखांनायफोरखौ जोङो फरायसालिनिफ्रायनो मोनग्रोनाय जायो फरायसालियावनो जोङो लानाय जायो बिदिनो जोङो सासे फरायसालियावबो फोरोंगिरि जानो थाखाय बिसोरबो गिबियावनो फरायसालियावनो फरायग्रोनानै सोलोंथाइखौ लानाय जायो नोंथां बिदिनो जोंहा सोलोंथाइखौ गिबियावनो अ आ क ख ए बि सिडि बे फोरखौ औ जोङो गिबियाव होग्रोनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो बेफोरखौ रोंग्रोयोब्लासो जोङो रायखांनो एबा फरायनो हानाय जायो नोंथां। बिदिनो जोङो हबावबा हान्थिनो थाङोब्लाबो जोङो साइन बर्ड बायदिसिना बेफोरखौ नायनो थाखाय जोङो रायखांनो हानाय जायो अ आ क ख ए बि सि दि बेफोरखौ रोङोब्लासो जोङो हाहैयो राय रायखांनो बिदिनो फरायसालियाव जोंहा बेनि अनगायैबो जोंनो ओ गुबुन सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै जोंनो बांग्रिं फैयोब्ला माबायदिहाय थानाय जायो बेफोर सोलोंथाइखौबो होनाय जायो आरो जोङो ओंखाम जानो थाखाय एबा जोङो साखोन सिखोनै थानो थाखायबो जोङो बे फरायसालियावनो जोंनो बे सोलोंथाइखौ होनाय। जायो जोङो आखाइखौ माबोरैहाय सुनांगौ बेफोरखौबो जोंनो ओ फरायसालियावनो जोंनो ओ बेफोर सोलोंथाइखौबो होनाय जायो आरो सासे आबादारि जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो बिदिनो जोंहा आबादारि जानो थाखाय सोलोंथाइ गैयाबा जों आबादारि जानो थाखाय एसे गोब्राब जायो नोंथां। ओ जों मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे आबादारिया बे मा मुलै बे मानि बे हासारनि ना फ'नि मुलै ना ओ हाग्रा थैनायनि मुलै बेफोरखौ जोङो ओ मिथिया जाहैयो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मानो होनना बुङोब्ला ओ बे मुलिफोराव गावबा गाव गावबागाव मुं थानाय मुं थाखायो बेखौ जोङो ओ रायखांनानैसो जोङो बे मुलिखौ सारनाय जाहैयो नोंथां। ओ बिब्दिनो जोंहा सासे दखानदार जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला सासे ओ माल बायग्राफोरानो फैबाय दे ओ बेवहाय बायग्राया बेनोसै उमुख उलखौ हरलाय होननानै ओ बे जुदि नामखौनो मुंखौनो रायखांनो रोङाब्ला हरनो थाखाय एसे गो-गोब्राब जाहैयो आरो नोंथां। बिब्दिनो गासै ओ मालफोरखौ लाखांनायनि उनावहाय ओ बेसे जाखो रांफोरा बेफोरखौ औ जोङो हिसाब रोङाब्ला बेयावहायबो जोंहा एसे गोब्राब जाहैयो आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ बायग्रायाबो ओ सोलोंथाइ गोनां जानांगोन फानग्रायाबो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन। नङाब्ला जोंहा एसे उसुबिदा जाहैयो। आरो आरो सासे डक्टर जानो थाखाय थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांग्रोगौ गिबियावनो बे डक्टराबो फरायसालियावनो हानाय जाग्रोयो बेनि उनावहाय बिसोरना आरो एस्रायैहाय सोलोंथाइ होनाय जाबावो बिसोरनो माबोरैहाय बिजि थुनांगौ माबोरैहाय ओ बेखौ मा बुङो एसे ओ डक्टर हस्पिटालफोराव ओ फोरनि एसे ओ नाम फोरा मुंफोरा एसे आलादायै थाबावनाय जायो। ओम बेखौ बे थैखौ मा बुङो बे थैजों बे थैजों मिलायोना मिलाया बे फोर गासैखौबो बे सोलोंथाइखौ बिसोरनो ए सट्रायै एसे सोलोंथाइ बेसे होनाय जाबावो बिसोरनि स्रायै बेनि उनावहाय ओ मेडिकेलाव थांनाय बेमारि लांग्रा बैबा बेमारिफोराबो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय उमुक डक्टरनाव थां होननानै बुङोब्ला बिसोरनाथ' डक्टर ना गावबा गाव बेदरखम'खौ गावबा गाव गावबागाव मुं थाखायो बे मुंखौ नायनानैसो हाबनाय जायो उमुक डक्टरनाव थां होननानै बुङोब्ला बे डक्टरनि मुंखौ रायखांनानै हाबनो गोनां जाहैयो बे मुंखौ रोङाब्ला आरो हाबनो थाखाय एसे उसुबिदा जाहैयो बेनि उनावहाय जोंनो आरो एम आर एसट्राइ बेफोरखौ आलट्राासउन्ड बेफोरखौ नायनो थाखायबो बे नायग्राफोरा सोलोंथाइ गोनां जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे आथिङा बायनाय बायाखै बेफोरखौ गासैखौबो कम्पिउटारफोरावनो नायनाय जायो बिसोरनि एक्सट्रा कम्पिउटारै